खोनादोंना नोंथां नोंथाङा फ्रि नामा आंजों रालायनो टाइम होनो हागोन नामा नोंथां
औ होनो हागोन नोंथां फ्रियावनो दङ आङो
जोङो जोंनि बर' हारिनिमुनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा रालायनो गोनां दंमोन नोंथां अब्ला नोंथांजों
औ औ हागोन नोंथां थारैनो
दा
औ
मिथिखायो हारिमु जोंनि बर'नि हा
औ
बेफोरो दङ मा ओ गान्था दख'ना आर'नाइ बेफोरो मा जों नि गानग्रा जोमग्रा
औ
आरो मा जोंनि जानाय हारिमुआव दङ होनोबा मा ओ मेवाइ ओमफ्राय दङ जोंहा बेयावनो थिग बेयावनो आङो ओ बुंनोसै जोंनि हारिमु हारिमु होनोबा मा जों हारिमुखौ जोङो बेवहाय बांसिन बैसाग बोथोराव
औ
जोङो